औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दंङ नोंथां बिदिनो नै जिरायनानै दंङ आंङो।
अ ओमफ्राय गायनाय-फुनायफ्रा जोबजोब्बाय नामा नोंथां?
गायनाय फुनायफ्राथ' जोबजोब्बायानो नोंथां माथो होनबावनो आरो।
ओमफाय सानसुनि ओंखामफ्राथ' जाबाय मा मा ओंख्रिजों मोनजानाय जाखो नोंथां?
औ जाबाय नोंथां माथो होनबावनो आरो।
अ ओमफ्राय मा मा ओंख्रि मोनजानाय जाखोन नोंथां?
ओंख्रिया जोंना मैथाजों नासोमोन नोंथां ओमफ्राय माबा ना बाथोनमोन नोंथां।
अ नायानो दाबुल दाबुल माथो नोंथां होबाथ'।
औ माथो होनबावनो आरो नोंथां।
खोब दैज्लां बोथोराव जोंहाथ' मैथाजों नाजोंखौनो बांसिनै जायो होनजायो ना नोंथां? औ अबावबा गुरनानै मोननाय सारनानै मोननाय ना नोंथां औ नोंथां ओमफाय बोथोरफ्रा दामानि बोरै सोलिगासिनो? औ नोंथां।
बोथोरफ्राथ' माथो होनबावनो बिदिनो नोंथां मोजाङानो सोलिगासिनो होनदो।
अ अखाफ्रा थिगैनो हादोंना नोंथां?
बिदिनोसै नोंथां थिगानो। औ ओमफ्राय नोसि नोंसिनिथिंलाय मारै सोलिगासिनो नोंथां?
अ जोंथिथ' नोंथां बोथोराथ' माइखौ गायनो होबाय नोंथां गायनो होनायालाय औ। फोरलाय ओमफाय दा खिन्थु माइ गाखांनानै खिन्थु सानदुंआ इसि दुंफिनदों माथो नोंथां। सप्तासेयानो जाबाय होनजाबाय नोंथां। अखायानो हायाखै बे हागोन बादि जायो ओमफाय हाया आरो ना नोंथां। मोना मोनायाव मालाबा इसे एनै थायो ओमफ्राय बे अखाजों मा जानो नोंथां थान्दाखौनो खालामनो हाया माथो।
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां खबर सबरफ्रा?
अ नोंथां खबराथ' खोब मोजाङानो माइ साय गायखां गबाय। खिन्थु अखानिबो बारा थेनसनाथ' गैला नोंथां खिन्थु गरमनि थाखायबा नांगौ आरो अखाया एसे एनैआलाय।
बिदिसो आरो ना होमबा ओमफ्राय गामिफ्रावलाय मारै सोलिगासिनो दालाय?
गामिफ्रावथ' नोंथां खोब अखा हानाय समावनो गायगना लानो हाबाय आरो। ना सोरबा सोरबा एसे इनै हा बुरजाफ्रा थाबाय आरो ना नोंथां। गोरान खेथि मावनो होननानै सोरबा दोनबाय आरो ना नोंथां औ।
बिदिनोसै जोंनाबो नोंथां माथो होनबावनो गामियाव दंबावो गायखांजोबाखै। गोबाङानो दंबावो सोरबा सोरबा गायाखै मानो होनबा देग्लाय जोंहा खोथिया फोनाया लेट जादोंना। बिनि थाखायनो माने गायाखै आरो मानसिफ्रा
औ औ।
एसे लेट जाबाय देग्लाय गायनायफ्रा माने बै खोथिया फोनाय टाइमावहाय अखा गैयि जाबायना नोंथां बिनि थाखायनो नै गायनायावबो लेट सो जालायलांबाय माथो नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों औ बिदिनोसै ओ औ।
बोथोरफ्राबो गद गैयाना मालाबा सान्दुं दुंङो औ मालाबा सान्दुं दुंङो बिदिनो मालाबा अखाबो हो हाना होयो बिदिनोसै आरो मैगं थाइगं फाबो माथो मोजांखौनो जाला माथो नोंथां सान्दुं, अखा, बार माने मिलायलायला बोथोरफ्रानो औ।
बे बोथोरनि थाखायनो जानायखौनो होनजायो आरो ना नोंथां बोथोरनि थगायलायनायावनो जायो आरोना जोंना। उम आबाद मोजां जायो खेथि मोजां जायिफ्रा बेनो आरो इसिना नोंथां औ नोंथां ओमफाय नोंथाङा दा फ्रि जाबाय बायगोन नामा नोंथां?
फ्रियाथ' आंङो फ्रिमोन नोंथां।
अ नोंथां होमबा नोंथांनो आं थपिक मोनसे सोंबाय बायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ
औ माने आं एसे मिथिनो लुबैदों आरोना नोंथां बे टपिकनि सोमोन्दै
मोजां खोनायाखै नोंथां गोसा बुंलाय
अ नोंथां आं मोनसे टपिक मोनथिनो लुबैदोंमोन नों नोंथां आं एसे बे टपिकनि बागै आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरोना नोंथां सोंनो हागोन ना नोंथां अह बिदिब्ला नोंथाङा आंनो गोदोनि समाव आरो दानि जुगसिमाव इन्टारनेटनि बाहायबोनाय आरो दानि जुगाव माबायदि बाहायगासि
अ हागोन हागोन नोंथां जोंहाथ' इन्टारनेट होनोब्ला नोंथां मिथिखागौ जों माने सानफ्रोमबो माने सुबुं माहारिया इन्टारनेटखौनो बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंहा जिउआव इन्टारनेट नङाबा जाया बायदिखौनो होननो हायो जोङो माने सानफ्रामबो सोरांनायनिफ्राय लानानै उन्दुजासिमा जों माने इन्टारनेटखौनो बाहायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ
बेबायदिनोसै आरो मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेटनि सायावसो सोनारनानै गोबां खामानि मावो आरो आथिखाल मुगायावहाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माने जोङो माने दावगासारनोबो हादों आरो जेरै फरायसाफोरा मा होनो बिजाब लायालासिनो इन्टारनेटनि हेफाजाबैनो माने बिसोरो इन्टारनेटनि सिङावनो फरायनानै माने रोंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो इन्टारनेट माने फैनाय लोगो लोगो माने सुबुं माहारि आरो मा होनो जोंहा समाजफोराबो जौगादों आ रो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा माने गोबां रांखान्थि आरजिनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों आथिखाल मुगायाव जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरै ससियेल मिडियाआवहाय माखासे गावनि थाखुमानानै थानाय इसिङारि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनानै बिसोरो गावखौ मा होनो मुंदां खा खालामनायजों लोगोसे बिसोरो माने रांखान्थिबो आरजिनो हा दों बेजों लोगोसे गाव गावबो माने मुंदांखाबो जानो हादों बिदि जादों आरो आरो जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबजोंहाय न'निफ्राय गुबुन दाब जे गोजानाव थानाय सुबुंजों न'खरनि फेमिलिफोरजों माने गोरलैयैनो माने खबर आय आरो हरलाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नाथाय गोदोनि समाव थ' जोंहा बिदि नोङामोन नोंथां। गोदोनि समावहाय जोंहा माबाया मा होनो लाइजामनि गेजेरजोंसो हरोमोन आरो। बिनिखायनो माने गोदोनि समावहाय खौरांखौ सानसेनि गेजेरावनो लालाय हरलाय खालामनो हायामोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबाय आरो। आरो आथिखाल मुगायाव जोंहा माने जाय थाङाबाबो माने मबाइलनि गेजेरजों जोंनो न'आवनो थानानै माने गुबन दाबसे हादरनि एबा गुबन दाबसे जायगानि माखासे समायना रमायना जाथाय आरो समायना रमायना नुथाय आरो माखासे मिथिंगायारि जाथाय बायदि खैफोद जानाय आरो बायदि सुबुंनि थासारि मा मा हारि दं हारिसा दं बैफोरनि आखल आ खु गाननाय जोमनाय माने बैफोरनि सोमोन्दै जों आथिखाल मुगायावहाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जों गासिखौबो मोननो हायो आरो आथिखाल मुगायाव। बिनिखायनो माने आथिखाल मुगायाव सुबुं माहारिया इन्टारनेटनि बाहायनायनि गेजेरजोंहाय गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नोंथाङाबो बिदिब्ला इन्टारनेटनि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथा?
जोंहा इन्टारनेटनो गैया दानि जुगाव जोंहा इन्टारनेटआ दं खोब जोंहा मोजांनि बाथ्रा। गोदोनि दिनाव जोंहा बिदि गैयामोन नोंथां जोंहा खोब गोबाव समनि उनावसो जोंहा लाइजामफोरनि गेजेरजों जोंहा खोथा एबा खोथा बाथ्राफोरखौ जों सावरायलायनो हायोमोन। लाइजाम नाथाय खोब गोबौ एबा गोबाव समनि उनाव जों खोथाफोरखौ मिथिलायोमोन आरो बे समाव जोंहा गोबां लेट एबा सुबुंफोर थैगुलायनाया जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय दानि जुगाव बिदि नङा। दा जानाय जाथायखौ जों दानो कल हरब्रबलाबायनानै जों दानो खोथाफोरखौ खोन्थाहरनो हायो आरोना नोंथां। नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि नङामोन जोंहा अबबा मोनसे जाथायखौ मिथिनोब्ला जों बे जायगायाव थांनानै हैथारनांगौमोन। नाथाय गोजान जायगानि जाथायखौ जाथायखौ गुजोनामोन। नाथाय गोबाव सम थामनि उनाव जों लाइजाम लिरनायनि उनावसो जों मिथिनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय ओइ जोंहा बिदि नंला। जोंहा दानि लोगो लोगोनो जों ओं जासि मोनो। आरो इन्टारटेन्टनि गेजेरजों जों दानि जुगाव गोबां खामानि बेंकिंनि ट्रेनजेकसनफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो। आरो दाबसे जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जों ससियेल मिडिया आरिफ्राव जों लोगोसेयैनो लोगो लोगोखौ जों नुनायखौ जों मिथियो। आरो माखासे गोबां खामानि जेरै फरायसाफोरनि माखासे गोबां खामानियाव जोंनि इन्टारनेटआ हेफाजाब होयो। माखासे फैनायाव जेरै बुंनो हायो जोंहा
एसाइनमेनफोरनि इसे पेमेनफोरनि मिथिनाय बेफोरखौ मा फारि लिरनां माखासेफोरखौ जों मिथि मोनो इन्टारनेटनिफ्राय। आरो माखासे अफिसारफोरनि थाखाय जोङो जाय बिगाबावनो थाना मावनाय एबा गोजान हादरफ्राव फाथायनाय नांगौखौ पिडि एफ खौ जों फाथायनो हायो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? उम ओ औ। औ दि खोब बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटआ म-मदद होलांगासिनो दं। आरो गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिदि गैयामोन। नाथाय दानि जुगाव जोंहा गासिबो गेबो नांगौ जिनिस जानाय इन्टारनेटाव मोनजोबो जोंहा सपिंफोर बानायनोबो जोंहा इन्टारटेटनिखौ बानायनो हायो। नों हाथाइफ्राव मानि जिनिस फोरखौ नायनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। दा लंपेन्ट गाननो जों फारसेनिफ्राय थोरसि लथानिफ्राय लायै साबोन-सुबुननिफ्राय लानानै जों इन्टारनेटआवनो आरो खोब बुंनो थाङोब्ला जों बांननि सानानो जाहैबाय‌ जोंनि सुबुं माहारियाव दा इन्टारनेटखौनो जों नांथारगौ होननाया जों मिथिनांगोन आर ना नोंथां आदारानि अनगायैबो आरोना नोंथां।
औ औ खोथा।
औ। आरो खोब जोंहा इन्टारनेटनि सायाव जोंहा बेफोरखौबो मावनो हायो नोंथां औ माखासेखौथ' बुंलांखाबाय नोंथां आरो माखासे गोबां खामानिफोरखौ जों मिथि मोनैयाव मावबावो जानांगौ। दानि जुगाथ' तेकनिकेल मुगा जाहैबाय नोंथां। इन्टनेट गैयाबानो जोंहा दानि जुगाव जेबो जाया होननानै जों मिथियो। खबर सबर दैथायनो थाखाय जोंहा पनसन एबा अबेबा मोनसे सोरबा न'खरनिया साख्रिफोर मावहैदोंबा गोजान हादराव मावहैदोंबा बेफोरनिफ्राय खबर सबर लानो रोंङा इन्टारनेटआ गोबां हेफाजाब हो गुदुं आरोना
औ औ।
औ।
बियो
इन्टारनेट आथ' गोबां सहाय मदद होबोगासिनो दं नोंथां जोंहा गोबां माखासे सुबुंफोरा जोंहा इन्टारनेटनि जहेरै जेरै इन्टारनेटाव जों ब्लक भ्लगिं सग्लिं इन्टारनेटआव हगारनायनि गेजेरजों जों थाखा फैसा एफा एनै बो खामायनो हायो जों भिउसफोर मोननायनि जाउनाव जों जों गाव गाव फेमास खालामनानै एबा सुबुंफोरनि गेजेराव मुंदांखा खालामनानै लालायनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ गरम बन्द
माहारियावबो दंङ आरो गोबां हादरावनो दंङ जोंहा इउटुब इउथुब आरो इन्सटाग्रामफो आव जों गोबां मुंदांखा सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो। दानि जुगाव जों सोलिफुबाय थानाय अगलकापुर खौबो जों इन्टारनेटनि जोैनो जों जायगायाव थांनानै नायनो हायो आरो।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथलायनिसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां औ
नोंखौ हु